औ
औऔ
औ बेलासे समनि गोजोन हामग्लायनायखौ बावहरबाय नोंथांनिसिम। बे समाव आं फन खालामनायनि जा होनानो जाबाय ओक्षनोंथांजों एसे बर'फोरनि जि जाग्रा हुदाफोर जि जेरै बनायो फिथाफोरखौ बर'फोरा जाग्रा जि फिथा फोर बेफोरखौ मारैहाय बनायो बा मा मा फिथफोर जायो बेफोरनि सोमोन्दै रायजलायनो होनना सानदों आं ओ आवगायावनो आं नोंथांनो समखौ होग्रोनो सानबाय नोंथाङा एसे बुंलांनो हागोन बर'फोरनि जाग्रा फिथा आरो मारै बानायो बिनि सोमोन्दै?
औ औ जागोन। आदसा जोङो बर'फोरनि जाग्रा फिथा होननानै बुङोब्ला जेरैहाय गोबां रोखोमनि दङ जोङो जेरै मायरंफोरजों जों बानायायो मायरंखौ जोङो गुन्दै खालामनानै जोङो बानायनायनि जायो जेरै जोंहा एनथाब होननानैबो बुङो। एनथाब अनासि, फिथा लावदुम, बा नारेंखलनि लारु, बा सप बेफोरखौ जोङो बानाय बानायनानै जानाय जायो नङासै बेफोरनो जोंनि बर'फोरनि फिथा। ओ बुङोब्ला एनथाब एनथाब होननानै बुङोब्ला जोङो बे माइरं खोहाय जोङो सोमना दोननानै देनानैहाय जोङो ओ जोङो माने दैजों एसे नांनानैहाय जोङो अरावहाय बिदिनो थावा लानानै बे थावाखौ लानानै जोङो बे एन्थाबखौ बानायनाय जायो आगोलावनो जोङो फिथा गुन्दैखौहाय जोङो होग्रोयो बिनि उनाव जोङो नारेंखल होयो नारेंखल बा गोबाङा बिदिनो सिबिंफोरजोंबो बानायनानै जायो। आ नारेंखल ब सिबिंफोर खौ होयो होनानै जोङो बे फिथा गुन्दैखौ जोङो एसे मेरायनानै लाना फैयो बेरायनानै जे जोङो बेरायो जोङो बेखौनो माने एनथाब होननानै जोङो बानायनानै जायो बेबो जोंनि बर'नि मोनसे से फिथा जानोबो जोबोद गोथाव जायो, आरो अनासि अनासि होननानै बुङोब्ला जोङो बेखौ आतसा एथाबखौथ जोङ बे माथा माय माइरंफोरजों जोङो बानायनाय जायो बेफोरबायदि ओ माबा माइब्राफोरजों जों बानायनाय जायो। आरो अनासि होननानै बुङोब्ला अनासिखौबो जोङो बिदिनो ओ मा होनगोन गुन्दैखौ माइरं गुन्दै माइरंखौहाय गुन्दै खालामनानै जोङो दैजों नानानै दै होनानै नानानै जोङो आखाइजोंहाय गुल खालामनानै बिदिनो एसे आसि बिमाजों नादामब्लेनानै जोङो बिदि गुल फुल गुल फिसा फिसा बिदि बानायनानै जोङो ओ थाव गुदुं खालामनानै जोङो बिदिनो सारायफोरावहाय सेरनानै जायो। बेबो बे अनासियाबो जोंनि बर'फोरनि मोनसे
जाग्रा होननानै जों बुङो बुंनाय जायो जोङो। आरो मो मोनसेया दङ जोंहा लावदुम, लावदुम होननानै बुङोब्ला जोङो बेखौ माथा माय रं बा बाख मायरं बैफोर जों जोङो बानायनानै जानाय जायो। जेरै लावदुमखौथ जोङो बै थेंख्लिआव सो बानाय नङासै थिंख्लियाव जोङो दिपसिनि खर'खौ लानानै जों बानायनाय जायो दानि आजिखालि माने दानि दिनफोरावहाय ओय गोबांहा बिदिनो कुखार फोरावबो बै वान टाइम ओ पेपार काप फोरफोरखौ लानानैबो बानायनानै जायो। ओ माने खलद'आवहाय जोङो दैखौ गुदुं खालामनानै बेखौ जोङो लावदुमखौ जों बानाय नै जायो जेरै बे ओ केलटिकनि खर' खौ जोङो लायो लानानैहाय बेयाव जोङो माइरंखौ जे जों गुन्दै खालामनानै ला लायोना बे गुन्दै खालामनाय माइरंखौनो जोङो दैजों एसे नानानै लाग्रोयो। बेखौ नाना लाग्रोनानै जोङो बे माइरं गुन्दैखौ किलटेकनि खर'आवहाय एसे होग्रोयो माइरं गुन्दैखौ बेखौ होनानै जोङो ओ नारेंखल बा सिबिं बेखौ खौ होयो आरो बे नारेखल सिबिंखौ होखांनानै जोंङो आरो जोंङो माने ओ फिथा गुन्दैखौ एसे जोंङो होबावो होनानैहाय जोङो हिस्रिजों खोबनानैहा जोङो बे खल दै गोदौबाय थानाय अराव अरदाबाव दोननाय दै गोदौ बाय थानाय खलल'नि खर'आ गास्रिजों दोननानै जोङो दसे सम दोनो दोननानैहाय जोङो बेखौ बोखांनानै जोङो- दोनो बा बेखौनो जोङो जानाय जायो बेफोरबायदि जोङो एनथाब अनास- सि बा लावदुमफोरखौ जों बर'नि फिथाफोरखौ जों बेफोरबायदि बानायनानै जानाय- जायो ओ बिदि जायो जोङो।
औ
गोबांङा बिदिनो नारेंखलनि लारुफोरखौबो बानायनानै जायो बेफोरबायदि जानाय जायो जों- जोंङो आरो नोंथांङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना जोंनि बर'नि जानायफोरनि सो
औ हागोन ओ नोंथांङा जि गोबां बुंलांखाबाय जिफोर ओ जाग्रा फि दाफोर बर'फोरनि अनासि एनथाब बेफोरबाय दि नोंथाङा बुंलांबाय आरो बे अनासि एन्थाब बेफोरखो माजों मारैहै बनायो बा मारैहै ओ मा मा होयो बेखौबो नोंथाङा बुंलांबाय बिदिनो बेसनफोरजों ओ ओ जेरैहाय- बिदिनो ओ- नारिखल जों- बा बिदिनो ओ बेफोरबायदि गोबां बेफोरबायदि सिनिफोरजोंबो बानायनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा ओ आरो सिबिंबो बेफोरबायदिजोंबो बनायनायखौ जों नुनो मोनो ओ नाथाय गोबां नोंथाङानो बुंलांखाबाय नाथाय आं दायो बे समाव एंखं फिथा जिखौ ओ दैयाव सोमनानै ओ थावआव ओ जेरै दाबला हैै बनायो बे मोनसे एसे सोमोन्दै आरो लोगोसे ओ फिथा सुमाखौ माबारै बनायो बिनि सायाव एसे सोमोन्दै आं बुंनो नागिरदों ओ जिहेते ओ जि एंखं फिथा होनना बुङोब्ला बेखौ जोङो ओ बेखौबो फिथा गुन्दैनिफ्रायनो बानायनाय जायो आरो होयो एसे नोंथाङा जिफोर फिथाफोरखौ बनायनाय बुंलांदों बेनिफ्राय एसे आलादा बे फिथाइया ओ नों थां बुंलांनाय फिथाफोरा बे जाबाय गोरान मोन मोनसे गोरानैै बनाय जानाय मोनसे फिथा गोरान बनायो बेखौ आरो आरो जि आं बुंनो थांगासिनो बे एंख्रं बे एंख्रंखौ ओ खोबो एखे माइरंजोंनो ओ माइरंफोरखौनो बिदिनो दैजों सोम हनानै एसे दै लाव लाव बनायनानै बेखौ ओ थावाफोराव बिदिनो ओ थाव एसे होनानै दाब्लाहै ओ बे फिथाखौ बनायनाय जायो आरोना आरो बिदिनो ओ जानोबो गो गोथाव जायो आरो नुनायाव बियो मोनसे गुल दाबला बेफोरबायदि थायो आरो एंखंखौ सिनिनिबो बनायनानै जानो हायो बिदिनो बेनिबो बनायना जायो आरो गो बायदि बायदि रोखोमनिबो जाग्रा मानसिफोर दं गावनि गोसोबायदि खायसेया गुबुनफोरखौ मि मिलायनाबो बेफोर बायदि बानायनानै जायो आरो जे जि फिथा खुमना होनना बुङोब्ला बेखौ जोङो ओ बेखौबो एखे माइब्रा माइरंजों बनायनाय जायो नाथाय बेयाव एसे आलादा ओ माइब्रा माइरंखौ सोमनानै दिनो नाथाय बेखो ओ गुन्दै खालामा माइखो माइ माइरंखो बिदिनो सोमनानै दोनखांनायनि उनाव बिदिनो आ औवाफोराव सोनानै बेखो ओ अराव सावनाय जायो आरो साव सावखांनाय सावनो गोनां जायो से रिंगाफोरसिम ओ से रिं ओ से घन्टाफोरनि फोरनि फोरसिम ओ बियाव सावनो गोनां जायो आरो बिदिनो ओ फिथा समा फिथा समाया ओ बिदिनो मोनसे औवानिफ्राय जेब्ला मोनो बेखौ ओ दानखावनानै बिदि नो ओ जों मोनजानो हायो ओ बेबो मोनसे बर'नि फिथा आरो जानोबो गोथाव गोबां बिदिनो बे फिथा समाखौ बिदिनो ओ बेदरफोरजों जानो बा बिदि ओ मैगं भाजिफोरजों जानो गोबार मोजां नाथाय बुहुदानो बे फिथा फुमा होननायखो ओ बेफोरबायदि अमा बेदर दाउ बेदरफोरजों लगायनानै जायो जायो आरोना आरो लोगोसे जों नु नो मोनो दिनैनि दिनाव जि ओ पप बेबो मोन से नोंथाङा बुंलांबाय नाथाय आंबो एसे बुंनो नागिरदों बेनि सायाव पप फिथाइया बो एसे ओ आलादा जायो नुनायाव बियो अखाफोर खावसे बायदि आरो बे ओ बिखो बिनि सिङाव नारेंखलफोर सोयो आरो बिदिनो बनायो बेखौ थावआव सेरो बेखौ थावआव जेब्ला मोनो आ रो थिखाङो आरो बिदिनो ओ जेब्ला एसे गुसु जायो ओ बेखौ जायो आरोना बेबो जानो जोबोद गोथाव बेबो मोनसे बर'नि जाग्रा आरो लोगोसे बिदिनो बर'नि जा जाग्रा गोबां दोंखाव आरो बिदिनो ओ लारु फिथाफोर जेरै
औ।
नि जों बानायनाय बेफोरबायदि जिलार अफिस थायो आरो लोगोसे लोगोसे बिदिनो लादुफोरबो बानायो नङासै होमबा आ गोबां नोंथाङाबो बुंलांबाय दा बे समाव नोंथांनो एसे सम होहैगारबावदों ओ मादि हो गायोब्ला बेफोर थाफोरा एसे गोथावद्राय जायो बेफोरनि एसे सोमोन्दै
औ औ आतसा नोंथाङाबो जों जि जि जि फिथाफोरखौ जोङो बानायनानै जायो बेफोरनि सोमोन्दै नोंथाङाबो गोबांखौनो बुंलांबाय जोङो माबोरै जायो जों माखौ जायो नोंथाङाबो बुंबाय नङासै आरो आङो बै ओ जोङो सिबिं बे सिबिंजोंबो जोङो नारेंखलनि रा लारुखौथ' जों बानायनानै जाखायो आनोसै आरो जोङो सिबिं जे‌ जो दङ बे सिबिंखौबो जोङो‌ लारु बानाय ज म ज सिनि बिदि बा टेस्ट जानो थाखाय एसे संख्रिफोरखौ होनानै जोङो बेखौ मिक्स खालामनानै दोननानैहाय जोङो ओ गुल गुल बानायनानै लारुफोरखो जों बानायनाय जानाय जायो बेफोरबायदिबो जों जायो आरो बिदिनो ओ जोङो मालपुवाफोरखौबो जों बानायनानै जानाय जायो जेरै मै दा म मैदाखौ लानानै जोङो मैदयाव सिनि बा संख्रि एसे आरो बिदिनो दैफोरखौ जोंङो मिक्स खालामनानै दै लाव लाव खालामनानै जोंङो बेख खौ ओद मा होनगोन थाव होनानैहाय जोंङ सेरनानै बेफोरबायदिबो जा जायो जों बेफोरखौबो जों जानाय जायो आरो बिदिनो गोबां जों माने बानायनानै जों जायो बेफोरबायदि जों ब बर'फोरा माने एन्थाब अनासिब पब मालपुवा बा बिदिनो लारुफोर नारेंखलनि लारु सिबिंनि लारु । ओ बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि फिथाफोरखौ जों बानायनानै जायो नंङासै ओ दिनै बे समाव जोंनो नों नोंथांजों आंजों जों बर'ब फ्रा मा मा जायो बा बोरै जायो बेफोरखौ जोंङो राय्लायबाय नंङासै आरो बे एंख्रंफोरखौथ' जोंङो बि बिदिनो पियास बानलुफोर जों ना गोरानफोरखौ जोंङो देनानै जोंङो बाथोन खालामनानै जायोबाथ' जोबोद गोथाव ज जायो जानो थाखाय ओ बेफोरबायदि आङो बेफोरबायदि दाफोरखौहाय जों जानाय जायो स' बेफोरनोसै जों बर' फोर मा मा जायो जों दिनै मोजांङै सानैजों रायज्लायज्लायबाय जों मिथिबाय स' जों बिसेयावनो बे रायज्लायनायखौ दोनथ'नो होननानै सानबाय आं
औ गोबां रायज्लायबाय जों बिदिनो जोंनि बे बर'नि जाग्रा फिथाफोरनि सायाव स' नोंथांनिसिम बे समाव हामबायसै बिदि रायज्लाय नायै रायज्लाय बे सोमोन्दैनि सायाव हामबायसै बिदिब्ला
हामबायसै दे दोनथ'बाय